औ नोंथां नै ओरैनो जिरायनानैसो दंलाबायो न'आवनो।
ओ ओमाबाथ' नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय?
ओंखामखौथ' जाबायमोन नोंथां। फुंनि ओंखामखौ जाबायमोन आरो। ओंख्रियाथ' जोंना बुरजाथारलै नोंथां आलासिफोरबो दंफैयोना ओंख्रिफ्राथ' ओरैजाय जोंना सबायाइजों दाउ ब्रयलारसोमोन ओमफ्राय ओरै ओ एम्फौ लाथा एवनायसोमोन ओमफ्राय दालिसोमोन नोंथां।
अ ओमबा गोथावानो माथो नोंथांना?
औ औ बुरजाथार ओंख्रिया जोंना माने।
होमबा नोंथाङाथ' दा जेबो हाबा एबा खामानिफोरथ' मावखायाखै ओरैनो जिरायनानै दं नङा होमबा नोंथां?
औ औ ओरैनो जिरायनानैसो दं नोंथां। नोंथाङालाय माथो खालामदों नोंथां?
औ नोंथां आंबो नै जिरायनानै दं आंबो ओरैनो गोदाव सोराव।
अ नोंथाङाबो जाबायमोन नामा जानाय आदारखौ?
ओ जानायाथ' जायाखै नोंथां।
अ।
होमबा नोंथाङाथ' ओरैनो जिरायनानै दं होमबा नोंथांजों मोनसे आयदा एबा टपिकनि सायाव सो सावरायनो एबा लारायनो हागोन नामा नोंथां?
अ हागोन नोंथां आंथ' नै दायो ओरैनोसो जिरायनानै दंखायो माने बिदिनो गोदाव सोरावसो दं आरो नोंथाङा फन हरदों मोजाङानो जादों नोंथां माने मा टपिकनि सायाव रायज्लायनो सानदों नोंथाङासो देलाय बुंलाय?
ओ माथो नोंथां टपिक एबा आयदाया बेनो जाबाय जेनेबा गोदान जुग एबा गोदान मुगा बेफोरनि बागै एसे एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो ना नोंथां बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नोंथां।
अ फोरमायजागोन नोंथां आं जेनेबा गोदान गोदान मुगानि बागै आरोना नोंथां?
औ नोंथां औ।
जेनेब्ला गोदान मुगा होनोब्लाथ' जों दायो गोदान मुगायावनो दङ जोंनि गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौमोना माने गोदोनि जुगनिमोन आरो दायो बुंनो थाङो ब्ला बेनो गोदान मुगाफ्राव माने गोबां बायदि बायदि रोखोमनि ओ सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय नोंथां। गोदो-गोदायथ' बिब्दिनो जोंहा माने एसेबां गारि-मथरफोरबो गैयामोन मबाइल फनफोरबो गैयामोन गिदिर गिदिर न' बां गैयामोन। दाथ' जों बेफोरखौ गासैखौबो नुनो मोनजोबसै नोंथां।
औ-औ नोंथां।
बायदि-बायदि रोखोमनि माने गारिफोराबो गोबां रोखोमनि एबा गोबां मडेलनि ओंखारबाय। दैजों खारग्रा पेट्रलजों खारग्रा गोदो-गोदाय त' खारेन्टजों खारग्रा गोदो गोदायथ' माने बेफोरखौ जों नुनो मोनामोन आरो नोंथां औ माने औ गोदो गोदाय जों एसेबां माने न'फ्राब न' बांफ्राबो माने बिदिनो ओ औवाफोरनिनो बिब्दिनो औवाजोंनो लुनानै जेनेब्ला थानाय जायोमो ोन नाथाय आथिखालावथ' जों गोबां नुस ै आरो दानि मुगायाव ओ गोदान मुगा होनोब्ला बेनो गोदान गोदान ओ बिदिनो बायदि रोखोमनि गाननाय जोमनायफोरखौ लानानै बिब्दिनो गोदान गोदान उम बिब्दिनो बायदि बायदि रोखोमनि गोदान गोदान जेनेब्ला गोदान मुगायाव माफोरा ओंखारदों बेफोरनो गोदान मुगा जाहैबाय नालाय दायो जोंबो गोदान मुगायावनो दङ दा गोदान मुगायाव बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि माने बायदि बेबायदि मुवा बेसादफोरबो ओंखारजोबबाय गाननाय जोमनायफ्राबो गोबां रोखोमनि ओं खारनो हमबाय आरो दा मानसि फोराबो माने गोबां सोलायनो हमबाय आरो गोदोनि बायदि नंला गोदो गोदाय थ' जेनेब्ला मानसिफ्रा बो एस ेबां एबा सुबुंफोराबो एसेबां माने ओ लेखा फराफोराव माने एसेबां गोरों गोरा नङामोन नाथाय आथिखालावथ' गोबां लेखा लेखा फराफ्रावबो गोरोंबो नुनो मोनबाय नाथाय खायसेयाबो माने बिब्दिनो ओ ओ मा होनो गोदोनि मुगाफोरावनो दं होनजायो नाथाय दानि खायसे सुबुंफ्राबो दायो बिब्दिनो जोङा जोंनि जानाय लोंनाय फ्राबो माने गोबां सोलायनो हमलांबाय जों बायदि बायदि रोखोमनि बिदिनो दा हटेलफोराव थांब्राबो-थांब्लाबो माने जोङो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि जानाय लोंनायफोर नुसै आरो नोंथां बेफोरबो माने गोबां माने। ओ दाम-दामफोरनि जानाय लोंनायबो दङ ओंखारबाय एबा गोदो गोदायथ' जों एसेबां नुआमोन जोङा माने ओ गोदो गोदाय माने जोङो इबदिनो फैसा एसे एनै फैसाजोंनो गोबां ओ माने ओ मुवा बेसादफोर मोनो होननायखौ आं खोनादोंमोन नाथाय आथिखालावथ' दायो माने ओ जों गोबां फैसा नङाब्लानो मोनला माने गोदान मुगा जा जाबाय नालाय दायो माने बायदि रोखोमनि जेनेब्ला हमनानै ला सशियेल मि दियाफोरबो ओंखारबाय आरो बायदि रो खोमनि बिबदिनो रबटफोर ओंखारनो हमजोबबाय गारि मथरफ्राबो बांबाय थाव उन शहर बिबदिनो बिराद दाब दाब जायगाफोराव गिदिर गिदिर दारिमिनफोर लुबाय बेफोर माने गोदान मुगाफ्राव गोग्लैजोबो दायो हमनानै ला गोदो गोदायथ' बेफोर गैया मोन नालाय गोदो गोदायथ' जेनेब्ला एसेबां गोदोनि जुगावथ' माने एसेबां बेफोरखौ जों नुनो मोनामोन आरो नोंथां नाथाय दानि जु जुगाव गोबां नुनो मोनसै दानि जुगाव जोंना गिदिर गिदिर साख्रि मा मानसिफोरबो ओंखारबाय आरो गोबां माने ओ मुवा बेसादफ्राबो दाम जाजोबनो हमबाय माने दायो हमनानै ला जोंहा बाइक गारि मथर एबा मबाइल फन बेफोरबो गोबां दाम जाजोब्बाय गोदो गोदायथ' जों बेफोरखौ एबा गोदोनि जुगावथ' जों नुवा मोन नालाय नोंथां दानि जुगावसो गोबां बायदि रोखोमनि मानसिफ्राबो बिब्दिनो ओ देलायनाय मानाय बेफोरावबो माने गासै बो मोसानाय मुसुरनाय बेफोरावबो माने ओ आखा फाखा जाजोब्बाय आरो दायो गुबुन गुबुन दानि जुगाव माने ओ बिब्दिनो गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो बायदि बायदि रोखोमनि माने ओ जेनेब्ला थानाय जानाय एबा बायदि रोखोमाव माने दानि जुगाव सोलायजोबनो हमबाय आरो। दायोथ' गोदान मुगा नालाय ब्दिनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरबो ओंखारजोबबाय जानाय लोंनायफ्राबो सोलायजोबनो हमबाय गोदो गोदायथ' माने जोंहा जोंनि ओनसोलफोरावथ' जेनेब्ला जोङो ओ गोबां माने बेफोरबायदि ओ सुबिदाफोर गैयामोन माने मोब्लिबफोरनि सुबिदा गोदोनि जुगाव बेफोर गैयामोन माने आरो लामाफ्राबो माने गोदोनि जुगाव एसेबां मोजां नङामोन नाथाय दानि गोदान जुग गावहाय माने लामा फोराबो गोबां मोजां मोजां फाखानि जाजोबनो हमबाय आरो नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला फ्रायानो माने ओ फाखानि लामा जाजोब्बाय जोंनि गामि ओनसोलफ्रावबो नाथाय बबेबा बबेबाथिं जेनेबा जाजोब नो हमाखै आरो नाथाय बेफोरबो लासै लासै जालांबाय थागोन उन समाव आरो दायो गोबां सु बुं अनजिमाफोरबो बांनायजों लोगोसे गोबां माने मेलेमजिबि मानसिफोरबो ओंखारलांनो हमबाय दायो नोंथां आं गोदोनि माबा दानि जुग नि बागैथ' एसे फोरमायनानै होबाय गोदान मुगानि बागै नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ
होमबा एसे फोरमायना होनोसै नङा होमबा
औ औ दे फोरमायनानै होदो नोंथां औ।
अ जेनेबा जों गोदान मुगा एबा गोदान जुग होनोब्ला जों दानिखौ बुंनो हायो जेनेबा जों मानोना जेनेबा गोदोनिफ्राय दासिम जों गोबां सोलायनायखौ जों नुबोनो मोन बाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ जों गिबियावनो जोङो बुंनो हायोदि जेनेबा जोङो माखासे नुयै बुस्थु एबा नुयै माखासे बुस्थुफोरखौ जों नुनो हायो एबा जों मोनदाङै बुस्थुखौ जों मोन्दांजोबो जों गासैखौबो बुस्थुखौ जों जों दिहुनजोबनो हाजोब्बाय आरोना नोंथां जों बुंनो हायोब्ला जोङो जों अख्राङाव ङाव एबा जोंनि अखाफोर एबा हाथरखिफोर जों थांनो हाबाय। सानफोरखौ एबा गुबुन ग्रह'फोरखौ जों नायहैनो हाबाय एबा नुहैनो हाबाय नङा होमबा नोंथां? बेनोथ' जों गोबां साननो गोनां बाथ्रा मानो होनोब्ला जों गोदोनि जुगावथ' जोङो सानोसोमोन जेनेबा जों मिथियोमोन जेनेबा बैफोर मा बुस्थु बे गोजौआव थानायफ्रा जोंनाय फोरा मा बुस्थु बेखौ जों जेनबा जों जेबो मोनथियामोन आरो नोंथां जों दासो जेनबा जों मिथिलांजोबबाय जेनेबा आरो जों नुहैजोबबायबो जेनेबा दानि जुगाव माने सोलाय लांबाय आरो ना नोंथां आरो जों गोदोनि बायदि दानि माखासे थाग्रा जाग्राफोरा जों नंलिया मानो होनोबा जों दानि जुगाव न' बां गासिबो सोलाय लांबाय गाननाय जोमनाय गासिबो सोलायलांबाय। जानाय लोंनाय गाैबो सोलायलांबाय थानायफ्राबो गासिबो सोलायलांबाय नङा होमबा नोंथां जों न' फोरखौनो बुंनो थाङोबा न'फोरानो जोबोद गोजौ गोजौ गिदिर गिदिरफोरनि जालांबाय फाखाफोरनि जालांबाय आरो जों जानो लोंनायफ्राबो गोदान गोदान ओंखारलांबाय माखासे जेनेबा ओम
गोदान जाग्रा बुङोब्ला जोङो सावमिन मम' बिदिनो बायदि रोखोमनि माखासे गोदान गोदान जाग्रा जालां बाय एबा जाग्रा ओंखारलांबाय एबा जों गानग्रा जोम ग्राफ्रानो जेनेबा जों गोदोनि बायदि सिम्पोल एबा माखासे नरमेल एबा ओ मोजां मोजां माने गस्लाफोरा जानला मोनला गस्लाफोर गान्रा जोमग्रा नंलायलिया माने दानि जुगाव गोदान गोदान ओंखारलांबाय लंपेनबाबो गस्लाबाबो माने बायदिसिना गां गानग्रा जोमग्राफ्राबो ओखारलांबाय आरो जोङो थानाय जानाय फ्राबो गा गोदो गोदोनिफ्राय दानि जुग सोलायलांबाय मानो होनोबा ओ दानि जुगनि सुबुंफोरा माने जानला मोनला लेथ्रा एबा बायदिसिना गेलेला बायनानै थाला माने गावनि सायाव एबा मोनसे सो सोलोंथाइल' लानो ओय लालांनो हमबाय नङा होनबा नोंथां
आरो जों मुवा बेसादफ्राबो जों दानि जुगाव जों गोबां नुनो मोनो जेरै गारि मथरफ्राबो जेनेबा जों गोदोनि बायदि बे बा गोदोथ' गैयामोन बेफोरबायदि माखासे गारि मथरफ्रा एबा गैस्राखायामोन होनना जों बुंनो हायो जेनबा जों दानि जुगाव बुंनोथाङोबा माने गोबां गारि मथरफ्रा ओंखारलांबाय नङा होनबा नोंथां जेनेबा जों गोजौजों बिरग्राबो हा सिंजों एबा दै सिंजों खारग्राबो ओंखारलांबाय एबा जोङो दैयावनो दैयावनो ओ बोहैग्रा एबा दैयावनो दावबायग्राबो ओंखारलांबाय बेफोरो जाबाय जाहाज फोरा थाङ आरो जोङो हायाव खारग्रा होनना बुङोब्ला माखासे गारि मथर गारि मथर ट्राक बास ट्रेन बाइक गारि माने गासिबो गा ओ माने ओ हायाव खाग्राफोरा मा माने गोदान गोदान माने गुबुन गुबुन माने ओ ब गारिफोर ओंखारलांबाय आरोना थांजों आरो गोजौजों बिरग्रा होनोब्लाबो फाइटार एलोफ्रेन्ट माने बायदि रोखोमनि गोजौजों बिरग्राफ्राबो ओंखारलांनो हमबाय आर ना नों थां आरो जों माखासे माल मुवा थुखौ जों बुंनो थाङोबा जेनेबा जोङो बालथिं दोक्सि ओ बेबायदि गामला माने गासिबो माने गोदान गोदान मुवाफोर ओंखारलांबाय आरोना जेनेबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
जों बुंनो हायोदि माखासे जेनेबा आबाद मावनायफोरनि बागैनो बुंदों थांबा माने गोदोनि आबाद मावनाय दानि आबाद मावनायफ्राबो माखा जे बाथ्राफोरा सोलिलांबाय आरो ना दा जेनेबा दानि जुगावथ' आबाद मावनो थाखाय जोबोद गोरलैयैनो जों बुंनो सानो जेनेबा जोङो आबादखौ जेनेबा जों खम समावनो ज जों फेदेरनो हायो एबा जों खम समावनो जाहोनो हायो मानो होनोब जों खम समावनो ट्रेक्टर बायदिसिना ओंखारलांबाय एबा माइ गायनोब्लाबो माइ गायनो गाय ग्रा ओंखारलांबाय मारा होग्राबो ओंखारबाय माने आबाद मावग्रायाबो जों गोबां गोरलै गोरलै होनना जों बुंनो हायो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां आ नों नोंथां जेनेबा समाबोथ' जाबाय आरो नोंथांनिफ्राय आं जोबोद मोजां मोजां बाथ्राबो मिथिलांनो हमबाय एबा जोंनि मिथियै बाथ्राखौ आं मिथिनो हमबाय नोंथाङाबा आंनि बुंनाय बाथ्राखौ बोरै मोनखो नोंथां
आंथ' नोंथांनि बुंनाय बाथ्राखौ जोब जोबोद मोजां मोनदों नोंथाङाबो जोबोद मोजां मोजां आंनिसिम फोरमायनानै होबाय बिनिखाय नोंथांसिम साबायखर थाबाय आरो नोंथां
औ दां होमबानो नोंथां कलखौ एसेयावनो दोनथ'लायसै खोमा नोंथां
बिदिब्ला नोंथां
औ नोंथां
औ औ